हेलौ हेलौ नोंथां? हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ खोनायाखै नोंथां
खोनादों नोंथां
आ नेटनि एसे प्रब्लेम नामा नोंथां।
प्रब्लेम जायो नोंथांनि औ औ एसे प्रब्लेमामोन औ ओमफायो मा खामदों नोंथां?
खोनाबायना दायो आं नै ओरैनो मोनाबिलिनि एसे मोनाबिलिनि थान्दा थान्दा जिरायनानै दङ आरामनो।
ओमफ्राय नोंथां माबाफोर खबर दं नामा?
औ माबाफोर मोनसे खोथा सावरायनांगौमोन नोंथां।
औ दे दे बुंलाय नोंथां।
औ होनबा सावरायजागोन ना?
दे नोंथां सावरायजागोन जागायलाय एसे।
ओ ओरैनो आङो दाख्लै ओ मोनसे फ ख्रि जावदोंमोन आरो ना फिसिनो थाखाय आङो फख्रिखौहाय आधा बिगानि जख' जावदों।
औ।
ओरैनो बेयाव ना हगारोबा खै किजिसो हगार जागोन?
आधा बिगानि जखा जावदों आरोना नोंथाङा? औ ओमफाय नोंथाङा जेनेबा बेयाव नाखौहाय न'आव जानो थाखायल' ना बिफोरखौ बेफार फालांगि खालामनो बा फाननो थाखाय हगारनो सानदों?
आं आंथ' बिखौ बेफार फालांगि खालामगोन बिखौ फिसिनानै।
औ अब्लालाय नोंथाङा बेयावहाय इदिनो ओ जि किजिसो नाखौ हगारजागोनदां नोंथां।
अ।
औ माने आङो एद औ औ दे बुंलाय
औ ओरैनो माने बबे बबे मोनसे हारिनि नाखौ हगारब्ला बांसिन मुलाम्फा फैगोन बायदि नोंथां
औ औ। ओ बिदिनो माने नायाथ' माने बिदिनो सान्दाफोर हगारजागोन नोंथां। सान्दाफोर ग्रास काप कमल काट आरो बिदि ओ मोनसे बाहु रौ मिरगा बेफोरबायदि बे हगार जागोन आरो आरो नोंथाङा एसे ओ दाम गोसानि नाफोरबो हगारनो हायो जेरै मागुरफोर सिंगिफोर बेफोरखौबो हगारनो हागोन आरोना नोंथां।
ओरैनो बे औ दे बुंलाय नोंथां।
माने अब्लाना बेान बैफोर दाम गोसानि नाफोर हखारफोर माने उनावहाय माने गोबां मुलाम्फा मुलाम्फा जायो होननादों
औ औ औ ओरैनो बे मागुर आगुर नाखौ हगारोब्ला जेनेबा बिनि गोरलै बा फुवाना बेसेसो जागोन बायदि किजि
जोंनिखौथ माने नोंथां बेखौहाय अ दाख्लैहाय सासे फैदोंमोन आरोना जोंनि माने बेखौ माने केजि हिसाबै फानाखैनो माने बे नाखौ माने म मासे हिसाबसो माने फानलांनो आरोदों नोंथा इदिनो माने मासेयावहाय माने बिदिनो जि रां अबावबा स्नि रां द रां बिदियावसो फानदों आरोना नोंथां ओमफ्राय नोंथांमोननिखेबा दा बेखौ माबायदि फानो
आं नोंथां माने आं देग्लायसो नै देग्लायसो फुख्रि जावनानै सेथि खेबनि थाखाय आं बे बेफार फालांगि खालामनो सानदों आरो ना ना फिसिनानै बेखायनो मानि आंनाव दा इसिबां माने आइडिया गैया मोनथिफेरा आं माने सोंफेरनायबो जायाखै आरो माने नोंथाङा मानि एसे मावखांनाय नालाय ओंखायनो नोंथांनाव सोंनो होननानै खबर लाग्रोनाय जादों आरो
जुदि माने नोंथाङा मोजां नाफोरखौ हगारोब्ला आरो मोजां आदारफोर होनानै जोथोन लागाखा नो हायो गोबां जायो नाफोरजोंहाय माने जेनेबा नोङो केजि ना हगारोबा बे उननि समावहाय माने जि केजि गाहाम ब नैजि केिजि गाहाम जायो माने बेवहाय माने गोबां मुलाम्फा जायो आरोोना नोंथां नायावबो ओमफ्राय बेयो जोथोन लानायनि सायाव दारओमफ्राय सिजोननि सायाव सोनारो नोंथां जुदि मोजां सिजोनाव बरनो हायोबाथाय गोबां मुलाम्फा जायो आरो बिदिनो लेटफोरबा बिदिनो नो
औ औ ओरैनो आंङो दा खोनायाखै नोंथां
औ औ
ओरैनो दाथ दाथ जुलाइ मास जुलाइनि सेथि दिन नंङा होमबा दिनै नोंथां दिनैनिफ्राय हगारोब्ला खै माससोनि उनाव फानहैनो हानाय जागोन नोंथां
अयथ बिदनो मास मोनब्रै मास मोनबासो नांगोनदां थां।
औ हमनानै ला दा जुलाइ आगष्ट सेप्तेम्बर अक्टबर नभेम्बर दिडिसेम्बरसोआव फानजाहैनाय जागोन आरो।
औ औ माने एयो आदार होनायनि सायाव जायो। नोंथाङा थुदि मोदां आदार होनानै थाब फेदेरनो हायोबा मास मोनथाम गाहामाव फानजायो माने।
औ। ओरैनो बांसिन मुलाम्फा थानायाथ' औ बांसिन बांसिन मुलाम्फा थानायाथ' ओरै थायलेण्ड मागुरानो जाहैयो आरोना नोंथां।
बेफोरबायदि नाया माने एसे बांसिन मुलाम्फा जायो आरो नोंथां। आरो बिदिनो दङ' गोबांबो दङ' आरो जुदि न'आव फि नाय फुख्रिबा माने दामखौ एसे बांसिन मोनखायो माने।
औ औ।
खेलना होननानै बयबो नागिरो माने लकेल नाखौ मोजां जायो होननानै जानो।
औ।
ओमफाय आं नोंथांनाव मोननैसो सोंथि सोंनि आरोना नोंथां।
औ दे सोंजागोन।
ओ नोंथांमोनाखौथ' माने बिदिनो गोबां आबाद मावनाय होननाय खोनायो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ।
ओमफाय इदिनो माखासे आबादफोरनि बागै आं सोंनो सानदोंमोन आरोना नोंथांनाव।
औ दे सोंजागोन।
जेनबा नोंथां ओ बै थाइबेंखौहाय माने ओ माबोरैहाय गायनाय जायो नोंथां आरो ओ बेखौहाय बेसेबां दिनजों बा देरो बा खाजायो ओमफाय फानबाथाय मुलाम्फा जागोन ना जाया? बेजोंहाय बिजनेसफोर खामनो हागोनना हाया इखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा एसे?
हागोन हागोन नोंथाङा ओरैनो खै बिगासो गायनो सानदों? थाइबेंखौ?
आङो ओरैनो एखौहाय से बिगासो गायनो सानदोंमोन नोंथां फार्स्ट टाइम माने गायजेनगोन नालाय। बेखायनो माने एसे गायना नायगोरसि माने।
अ मोजाङानो दे नोंथां। खोनासं बिदिब्ला नोंथाङा ओरैनोथ' फार्स्टआव बेगरखौहाय सोमग्रोनांगोन साननै हरनै। बिनि उनावहाय बे बेगर खौहाय सोमनायनिफ्राय बोखांनानै हरसे आरो हायाव फबनानै दोन्नानै सिस्रिफ्राव खाथबनानै। बेनि उनावहाय बेखौहाय नों जावैनानैबो गायनो हायो। आरो डाइरेक बेगर थुखानानैबो गायनो हायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ।
औ ओमफाय बेखौहाय जेनेबा दुब्लिखौ बे गायगोन दुब्लिखौहाय खनथाम खनब्रैसो दुफु दुफु हालौनानै लानांगौ। औ ओमफाय दानि दानि जुगावथ' नायनो थाङोब्ला जोंहा थाइबें थाइबें गायनाय जि खुजि आबाद गायनाय बे फोरनि आदबा एसे दानि जेनेरेस सनाव सोलाय लांगासिनो माने। दानि जेनेरेसनाव नायो ब्ला लायेन लायेन आलि खालामो बेखौहाय लायेन लायेन आलि खालामो बेयाव आलि खालामनानै मालसिं प्लास्टिकखोबो आरो। बेयावहाय जेनेबा मालसिन प्लास्टिकखौहाय जेनेबा लाइन लाइन खोनानै से फुट से फुट गोजानजों सुफ्लंनानै बेयाव बेगरफोरखौ गायो आरो।
औ।
ओरैनो नोंहा से बिघायावहाय जिनैजौ जिनै जिनैजौ फुलि जागोन आरो जिनैजौ बा जिथामजौ बेबायदि फुलि जागोन। बिगासेयाव औ बेबायदि गायो ओमफाय जांलाप आवबो बे गोदोनि बायदि एथबां माबालायनांनाय नङा, मानो होनना बुङोब्ला बे लाइनां खोननियाव खुन्था लाइन लाइन गायनानै दिरुं बोबानो बेनो जानला बायदि जायो। बेयाव बिदि गायबाय गायनानै ओरैनो गायजेननायावहाय दै होनांगौ दै होबा साबसिन जायो नालाय।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ नौ दैखौ बिदिनो होबाय थानांगौ आरो कनटिनिउ हायोबा जेसे बे थाइबंआ जेब्लासिम मान लागोन अब्लासिम दै होबाय थानांगौ आरो।
औ।
दै होबाय थानांगौ ओमफायायो जेब्ला बे थाइबें मान लागोन बिबार बारनाय टाइम जागोन अब्ला बिबार बारनायनि बिबार बारहोग्रा बेबो मुलि दङ। बे मुलिखौ होनांगोन नोङो ओमफ्राय बिनि उनावहाय बिबार बार खांनानै बिराद एम्फौ
औ औ औ थांगौ।
एम्फौनिबो मुलि सारनांगोन नोङो ओमफ्राय एम्फौनि मुलि सारबा इदिनो फिथाइ थाइजासि सिमाव ओरैनो से मास बा से खावसे बेबायदि लागोन आरो।
औ माने देर माससो लायगोन आरो।
ओं देर माससो लागोन ओमफायो बिदिनो बिनि मुलाम्फायाथ' फिथाइया जेनेबा नोङो से बिघा गायोबा नोङो सानसेयाव नोङो ओरैनोबाबो थाम कुन्टेल नै नै खावसे कुइन्टेल बेबायदि खाजागोन आरो सानसेयावहाय माने सानफ्रोमबो खाजाबाय थाखागोन आरो ना। ओरैनो नोङो जेनेबा दाथ' थाइबेंनि दामाहाय थ्रिस थाखा केजि ना थामजि केजि औ थामजि केजि आयावहाय नों ङो
ओरैजाय सानसेयाव नोङो थामजि केजियावहाय स्नि रोजा बाजौ फैबाय नोंनाव औ ओमफायो जेनेबा सप्तासेयावहाय नोंना
उम
सप्तासेयावहाय नोंना ब्रैजिबा रोजा फैयो मुलाम्फाया
औ औ। होमबा होमबाथ' गोबां मुलाम्फा जायो नोंथां
औ गोबां मुलाम्फा स दसेयाव ब्रैजिबा रोजाबो बे थाइबेंहाय से मास बा नै मास बेबायदि खाजागोन आरो। नोंथां खोनादों ना?
औ औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ से मास बा नै मास बेबायदि खाजागोन। खोनायाखै हेलौ? खोनादोंना औ बे थाइबेंआ से मास बा नै मास खाजागोन आरो बे खाजानायाव ओमफ्राय नोंहा खाजेननायनिफ्राय लानानै खाखांजासिम ओरैनो नै लाख बा थामजि रोजा ब्रैजि रोजा बेसेसिम फैगोन आरो।
उम उम।
ओरैनो ओरैनो ओमफ्राय नोङो थाइबें से बिगा गायोब्ला थामजि रोजा ब्रैजि रोजा बेबायदि खरसा जागोन आरो फार्स्टआव। खोनादों नोंथां?
औ, गोबां मुलाम्फा आरो बेबायदिनो उम आरो माबाफोर खोथा सोंबावनो?
औ दे, गोजोनथों नोंथां।